हेल' औ खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
हेल' औ
खोनादों
औ बिदिबा नोंथांजों दायो बेसर आबाद मावनायनि आरो सबाय आबाद मावनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो हागोन ना
औ जागोन दे
ओं बिदिब्ला आङो नोंथांनो सबाइ आबाद मावनायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंग्रोनोसै
औ जागोन दे
अ सरि बिसर आं बिसरनि सोमोन्दै बुंग्रोगोन दा उम बर'फोरा आबाद गाहाय समाज हिसाबैहाय माखासे आबादफोरखौ मावो बेबायदिनो बेसर आबाद मावनायखौबो जोङो नुनो नुनो मोननाय जायो जाय जोंनिखि न'खरनि माखासे आंखालफोरखौ सोंस'नायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो अब्ला बे बेसर आबादखौ मावनो थाखाय गिबियाव बेसर बेगरखौहाय लाग्रोनाय जायो जायखौ नाखि जोलै बेगर होननानैबो जों जोङो बुंनो हायो दा बे बेसर बेगरखौ हाइ बाजारनिफ्राय मा माब्लाबा न'आवनो गायखायोब्ला बेखौ खौ सिगां बोसोरनिखौनो खौहाय जोङो होनो हायो अब्ला बेखौ फोनाय सिगां जोंङो बारि हा एबा दुब्लि हाखौहाय हालेवग्रोनानै लानाय जायो बे हालेवनायखौहाय मोसौजों नङाब्ला जायहााखि मोसौ गैया बिसोरो आथिखालाव ट्रेक्टरजों हाल एवनानै फोथारखौ अ थाम थिम खालामनाय जायो जायो दा जेब्ला ओ बै फोथारखौहाय खेबसे बा खेबनै हालेवखांनायनि उनाव नैबे बेसर बेगरखौहाय फोनाय जायो आरो फोनायनि साननै बा सानथामनि उनावनो नैबे बेसर बेगरा गाजा बेरखांनानै खिलिखाङो
खिलि खाङो
बेनिफ्राय बेखौ हप्ता मोनसे बा जि साननि उनाव जेब्ला बियो ओ एसे गोजौ जाखांगोन अब्ला बेखौ जोङो बिजौ खेबस'नानै ओंख्रि महरैबो जानो हायो मैद द्रु महरैबो जानो हायो बेनिफ्राय आरो एवनानै फाजा महरैबो जानो हायो
औ
बेनिफ्राय जेब्ला नैबे बेसरा ओ से दान बा नै दान जायोबोला
औ
बिबार बारनानै फिथाइ थायो बे फिथाय थानाय फिथाइखौ जोङो जेब्ला नैबे बिफाङा बिलाइफोरा रानगोन आरो फिथाइया मोनगोन अब्ला जों बेखौ फुनानै मारा होनाय जायो मारा होनायनि उनाव जाबोर मोनो बेखौ जोङो मेसिनाव फेदेदनानै थाव महरै मोननो हायो आरो ओ बेनि ओमफ्राय बे थावखौहाय जोङो न'आव बो बाहायनो हायो आरो लोगोसे बुरजा बिबांनि आबाद मावनाय जादोंमोनब्ला बेखौ दखानफोराव बा बबेबा गुदामफोरावहाय फानहरनो हायो जायनि दामा मनसेयावहाय जिबा बेनिफ्राय जिबाजौ आरो नैरोजा बेसेबांसिम थांनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो बिनि ओमफ्राय नैबे बिसरखौ फुनायाव ओ सोरहाबा न'आवबो मानसिया गोबांबोला न'नि गोजायै फुनाय जायो आरो आबाद मावनाया दुब्लि फोथारा बुरजाबोला हाजिरा एबा सावद लानानैबो फुनाय जायो माराखौबो मोसौ नङाब्ला ट्रेक्टरजों होनाय जायो नाथाय ट्रेक्टरनिख्रुय मोसौजों होयोब्ला बांसिन मोजां जायो मानो होननानै अब्ला ट्रेक्टरजों होयोब्ला ओ नैबे गोरान जानाय बै बिसर साबाया बांद द्राय गब्लेनानै एसे बेखौ सालिख'नायावहाय एसे गोब्राब जायो आरो मो मोसौजों होयोब्ला बेयो बांद्राय गेब्लेया बिफ फिथाइआ गावनानै हारसिंनो ग बोन आरो अब्ला बे सालिखनायावहाय बांद्राय गोब्राब जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जाया बिदिब्ला नोंथाङा ओ बेबायदिनो सबाय सबाइ आबाद मावनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना
औ जागोन दे
आरो
बरफ्राथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ सबायखौ ओंख्रि महरै जानो थाखाय ओ आबाद मावबोनानै जाबोगासिनो दङ ओमफायो बे सबायाइखौ खौनो बिसोरो ओ माने आं जानायनि अनगायैबो माने फाननाय बेफोरबायदिनो ओ फाननानै न'खरनि ओ नांगौ मुवाफोरखौ लाबोनाय एबा ओ न'खरनि रांखान्थि हालोदफोरखौ सुस्रांनाय बेफोरबायदि माबाखौ सावगारिखौ नुनो मोनो आरो ओ सबाय आबाद मावनायनि गिबि गिबियावनो मोननो हायो ओ सबाय- सबाइखौ सबायखौ फोनो थाखाय ओ गिबियावनो सबाइ बेगरखौ नांगौ जायो ओमफाय बेबायदिनो सबाइ बेगर फोरफोरखौ ओ सिगांनि एबा गिबि बोसोरनि मावनानै मोननाय माखासे सबाय बेगरफोरखौबो थिनानै जोलै महरै दोननाय जायो ओमफाय बेफोरनिफ्रायबो सबाइ आबादखौ मावनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो न'खराव ओ थिनानै दोननाय सबाय जोलै गैयाबा ओ बेफोरखौ ओ हाथाय बाजार एबा गलाफोरनिफ्राय बै सबाय जोलैखौ बायनानै लाबोनाय जायो आरो ओमफायो बेबायदिनो बेखौ फोनो थाखाय गिबियावनो ओ हाखौ एवग्रोथारनांगौ जायो जोंहा आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो हानि गोनांथि जायो जिहेथु ओ बेखौ एवनो थाखाय जोङो ओ मोसौ आरो मोसौनि मोसौखौ माने बाहायनानै नांगोल महरै नांगोलजों माने एवनाय आरो बेजों लोगोसेनो जाय जायहा माने न'खराव मोसौ आरो नांगोलफोर गैया बेफोरबायदिनो बैफोरबायदि न'खराव ओ थेक्टरफोर बाहायनाय बेबायदिनो बेफोरखौ बाहायनानै माने हाखौ एवनानै लानाय जायो आरो ओमफायो बेबायदिनो हाखौ एवखांनानै ओ बे सबाइ बेगरखौ फ्रि फ्रि सारनानै होनाय जायो ओ ओमफायो माने बेखौ मावनाया जोबोद गोरलै मोनसे आदब आरोना आबाद मावनायनि फाय बियो माने जेरै मेरै गारना होयो बेबायदिनो सबाइ बेगरा खिलियो आरो ओ जाय जोंनि थाखाय मोन से जोबोद मुलाम्फा होननानैबो बुंनो हायो ओमफाय बियो माने हाग्रा जायोब्लाबो माने बेखौ फुनानै गारहरलायनाङा आरो सबाइ आबादाव ओमफायो बेबायदिनो ओ जेब्ला बे बेगरखौ गारना होयो अब्ला बियो रज'नानै माने गोरलै गोरलै बिलाइ खिलिबोयो आरो ओमफायो बेबायदिनो ओ रज'खांनायनि उनावहाय ओ बेबायदिनो दाननैसोनि उनाव माने बियो बिनि माबाफोरा एसे राबोनाय जायो बेगरफोरा माने फिथाइ थायनो लायो आरो ओमफायो बेबायदिनो ओ मा होनो बेगरा गोरा जायोब्ला आरो सान्दुंफोरनि बिदुंफोरजों माने रान-रानबोनाय सम सफैयोब्लाथाय माने बेफोरखौ बे सबाइ आबादखौ माने फुनाय जायो आरो बेबायदिनो फुनो थाखाय न'खरावबो फुनाय जायो आरो सोरखौबा सोरखौबा हाजिरा सावरिफोर लेंनानैबो बे आबादखौ फुनाय जायो ओमाफायो फुखां नायनि उनाव बेखौ ओ बुथुमनानै ओ बेखौ बुथुमनो थाखाय बायदि रोखोमनि बसथा फिथाफोर बाहायनानै बा मुस्रिफोराव ज' खालामनानैबो बुथुमनाय जायो ओमफायो बेखौ फोराननाय जायो आरो सान्दुं आवहाय सान्दुङावहाय मोजाङै फोराननायनि उनाव ओ बियो जेब्ला गासिबो मोजाङै रानजोबगोन अब्ला बेखौ माने ओ मारा होनाय जायो ओ जाय जायफोरनि न'खराव माने बे बेफोरखौ मारा होनाय जाया माने जेनेबा ओ न'खराव एसेल' सबाय फोयोब्ला बेफोरो माने मारा होआलासिनो ओरैनो बनथ'फोरजों जेनेबा गनफोरजों बुख्रेबनानै बो माने सबाइ बेगरखौ दिहुनन्नानै लानाय जायो आरो ओमफ्रायो बेबायदिनो आरो जाय जायनि न'खराव माने बुरजा माने सबाइखौ बुरजायै आबाद फोदों बेफोरनि न'खराव बेबायदिनो नांगोलफोरजों हालेवनानै अबा मा होनो मोसौजों हालेवनानै ओमफ्रायो बेबायदिनो मा होनो मोसौजों मारा होनानै ओमफ्रायो आरोे टेक्टरफोरजों मारा होनानै माबानाय जायो आरो हालेवनानै नङा सरिबावदों बेखौ ओमफायो बेखौ मारा होखांनायनि उनाव बेखौ गुग्लाफोरखौ बासिनाय जायो ओमफ्राय दाखोरफोरखौ माने एक्सट्रा खालामनाय जायो आरो ओ गोग्गोफोरखौ माने सबाय बेगरफोरखौ मोजाङै जावनानै आरो दाखोरखौ गुबुन गुबुन एक्सट्रा खालामनाय जायो ओमफ्राय बेनिफ्राय बे सबाय बेगरफोरखौ जानो थाखाय बेनो रेडि जायो आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय बै गारनानै मोननाय दाखोर दालाफोरखौ सबायनि बिगुर एबा सबायनि बिलायफोरखौ बेफोरखौ ओ ओरैनो गारालासिनो बेखौ जोंङो नांगौ खामानियाव बाहायनो हाबावो बेफोरखौ जोङो मोजाङै जिहेथु रानबाय जेब्ला बेखौ सावनानै खारै महरै बाहायनो हायो जाय बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि ओंख्रिनि मोनसे गाहाय बिथिं होननानै बुंनो हायो जाय खारै नङाब्लानो माखासे दोरोङारि ओंख्रि बेफोरो माने जाफुङा आरो ओ जाजेर जेरै अनला ओंख्रि बेफोराव खारै होआबानो माने अनला ओंख्रि जानो नागिरा ओमफफ्राय आरो बेनिफ्राय सबाय ओंख्रि सबायावबोथ' बर' फोरा गोदोनिफ्रायनो खारै होबोनानै जाबोनाय मोनसे हारि ओमफ्राय बेबायदिनो बियो माने दाखोराबो मोनसे जोबोद मा होनो जोंनि थाखाय जोबोर मुल्य' बान आरो बेखौ ओरैनो गारनानै माने माने वेस्ट खालामजाया ओमफ्रायो बेनिफ्राय
बिदिबा दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनसै नामा
औ जासिगोन दे